औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नों
अह खोनादों। नोंथांजों ओ दानदिसे सम ओम जोङो रायलायनो हागोन ना?
औ दे हागोन दे।
अह जोङो मोनसे ओ आयदानि सोमोन्दै रायजलायनोसै। ओ दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै
औ औ औ दे जा जागोन।
अह जोङो दावबायनाय होनना बुङोबा ना नोंसोनि फासटाव आं आं नोंनाव सों-सोंनोसै मा होनो। दाउ नोंसोरनि जायगा फोराव माबाफोर दावउबाय थावना जायगा दङ ना?
ओ दं जोंनि खाथियावनो आरो
औ औ औ
ओ मानास नेसनेल पार्क होनबाथ'
अह औ मिथिगौ मिथिगौ औ मानास नेसनेल पार्क औ औ नोंसोरनि खाथि जायो न' औ औ अ बे मानास नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिथिगौ ना? बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना आंनो
औ इसेखौथ' हागोन खिन्थु एसे मा होनो गोबाङै हानाय नङा आरो
अ जागोन दे दे बिदिब्ला एसे फोरमायनानै होदो।
अह बेयावथ' गोबां दावबायारिफोर दावबायनो फैयो। मा नोंथाङा फैफेरबाय नामा?
नेसनेल पार्कआवथ' थांनाय जायाखै
औ
थांनाय जायाखै
अह बेयाव माने जोंनि जायगानि मानसिफोराबोथ' दावबायनो थाङो बेजों लोगोसे बाहेरनि दावबायारिफोराबो दावबाय फैनाय नुयो आरो गोबांखोनो ओ, जेरै - परेन कान फोरनिफ्राय फैयो
अ औ गुबुन
औ गुबुन हादोरनिबो, गुबुन हादोरनिफ्रायबो दावबायफैयो आरो औ, औ बिराद मोजां नुनायावबो माने जों दा थांबायना, थांनानै बे मानास नेसनेल न'नि दरखंआवनो साहा बागानबो दङ माने एकदम औ ग्रिन ग्रिन सिनारिया आ रो एसे मोजां नाङो आरो थांनानै औ समायना ओमफ्राय बैदि ओ पिकनिक टाइमावबो बिदिनो स्कुलफोरनिफायबो एसे दावबायनो फैयो ओमफाय बिदिनो खायसे खायसे फेमिलिबो फैयो। अ ओमफ्राय मानासनि सिङाव हाबनो थाखाय जोङो मा ओ जिब गारि ला हमनानै लानांगौ जायो आरो ओरैनोथ' डाइरेक्टलि थाब नै हाबनो हाया नालाय
औ औ औ
बिनिफ्राय ओमफ्राय बिदि जुदि सिङाव हाबनोबा जिब गारिजों थांनांगौ जायो।
अ अ जिब गारिजों थांनाय जायो न औ
जि बेसेबा गुवार बेनि जायगाया जोङो माने गिदिंबाबो गिदिंग'नो हा
आतसा औ औ बिनि अनगायै माबाफोर बेयाव जिब-जुनारफोर मोन मोन नुयोना बेवहाय अ
बिदिनो मोसा, लख्रा बिदि मा होनदों?
ओ ओ बेयो मोनसे ओ मानास हायुंआारि पार्क आरो बियो न? हायुंआरि पार्क ओ बेव मा मा जुनार मोननाय जायो होनदो?
मा मा जुनार नुनाय जा जायो होनोब्ला जोङो दा ओ बिदिनो हाग्रानि अमा मैदेर, गान्दा ओमफ्राय मा होनो बे उम दाउराइ, दाउराइ दाउवा गोबां दङ आरो आं
बिराद
जा समायना समायना आं बेरायनो थांबोला माने बिसोरनि माखौ नुयो आरो मा होनो बिसोरबो देखायो आरो जोंनो बिदि गावसोरनि गां
औ देखायो औ नंगौना?
आं माने थांना मोननायाव बिदिखौबो नुदों। नों आरो
नुदों बिदि नुदों आरो ना बेवहाय मा होन औ बे हायुङारि पार्कआव ओ गुबुन गुबुन रायजोनि फ्राय बा हादोरनिफ्राय दावबायनो फैयो न' अ फैयो। मोजां जोबोर समायना बेनि हाजो ओ सरि दै मा होनो बेनि हायुंङारि पार्कनि खाथियाव, माबाफोर दैमा दैस फैसा इफोरबायदि दङ ना?
औ दैमा दं।
औ दैमा दङ।
दैमा दङ।
दैमा दङ अ।
नाथाय आं दैमानि मुं बेखौ बुंनो हानाय नंला बावबाय।
औ औ बावबाय ना अ अ औ
दं बे दैमानि सेरावनो, पिकनिक जानाय जायो आरो
पिकनिक जायो अ पिकनिक जोङो जायखौ लावखार ओंखाम जानाय होनना बुङो ना? औ लावखार ओंखाम जानाय। ओ बेवहाय ओ बे लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव। बेजोंनो ओइ हायुङारि बे नेसनेल पार्कजेनेल बे मानास, हायुंङारि पार्कजोंनो नांजाबनाय नामा? ना बेखौ, बेखौनो बुंखायो।
औ नांजाबनाय माने पार्कनि एसे सेरावनो आरो
ओ गोबां गोबां बेयाव मानसिफोर
औ फैयो फैयो औ औ
फैयो अ बेवहाय ओ बे हा नेस बे मानास हायुंआरि पार्कआव मानो गोबां रो खोमनि बिफां-लाइफां दंफां दङ न नोंथाङा बेयो मा मा ओरैनो दंफांफोर मोननो हायो बुंनो हागोन ना
अ आंनियावथ' दंफांफोरनि नामखौ बुंनो हानाय माबाया गैया इद दि हाया माने जायखि जाया दं आरो बिफांफोरा इदिनो औ दंफां लाइफां हाग्रा गेजे जेरजोंनो थांनांगौ जायो नालाय
औ गोबां रोखोमनि ओ गोबां रोखोमनि दंफां दोङो नित्सय बेयाव ना अ दङ बेनिफ्राय बेवहाय नोंथां आ दा बुंदोंमोन मैदेर ना
औ
बे ए मैदेरखौ ओ माहोनो बहाय फिसिनायबो जायो नामा बेवहाय
औ बे हायुंआरि पार्क नालाय बे खौ बेयाव फिसिनानै दोननाय जायो
अ फिसिनानैबो दोननाय जायो ओमफ्राय बेवहाय मा मोनसे जाथ मोनसे जोंनि ओ मुंदांखा ओ जुनार बे मुंदांखा जु जुनारानो जाबाय मा होनो गान्दा ना ओ बे ओ बेयाव गान्दाबो मोननाय जायो नामा
औ मोननाय जायो औ औ
गान्दाबो दङ ओ बेनि अनगायैबो ओ मोसा लख्रा बायदिसिना जुनारफोर मोनोना बेवहाय
फास पट नुनाय जायाखै आरो
आ दङ आरो जायखिया न'
औ दङ होननानै औ मिथिगौ खोनायो आरो आरो औ जिबौफोरबो गुबुन गुबुन जाथ थिनि गोबां जिबौ फोरबो मोननो थाङो होननानै खोनायो आरो औ ओम
बे ओ मानास बे ओम ओम मानास हायुङारि पार्कखौ ओ माब्ला ओ माब्ला ओ गायस'ननाय जादोंमोन नोंथाङा ओ मिथिगौ नामा?
आंथ' बावबाय
औ मिथिनाय जायाखै ना? औ बेखौ ओ आंबो एसे ओ दाउद दङ दै बेखौ जिगुजौ गुजि ना मायाव गायसननाय जादोंमोन नामाथाय एसे नायनांगोन दे। बेनि जियानो जादोला बे ओ मोनसे हायुंआरि पार्क बे पार्कआवथ' गोबां मानसिफोर दावबायनो फैयो ओ बेनिफ्राय मा होनो बेवहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार जिब जुनार बोथ' मोन-मोननाय जायो न? ओ बिनि गेजेरावनो आ रो माबाफोर बेलेग ओ जुनारफोर मोनबावो नामा हमना ला मोसा लख्रा बेनि अनगायैबो?
बेनि अनगायै
मोसानि अनगायैबो यै जेरैहाय मा होनो मोख्रा मोख्राफोर मोख्राफोर नुनाय जायोना बेवहाय?
आरो मै दं हाग्रानि अमा दं औ
औ मोजां मोजां बहुत मोजां बेनिफ्राय नोंथांङा बे दावबायनायनि सोमोन्दै माबाफोर ओ सोंथि खालामनो लागा दङ नामा?
अ सोंथियाथ' बेनो नोंथांमोननि सेराव बिदिनो बेफोरबाय दि दावबायग्रा जायगा दं नामा?
औ दावबायग्रा दाहा दङ। ओ जेरैहाय बि जों जोंनिथिं ओरैजा थाबाय ओ बगामाथि । जोंङो हार गुफुर होनना बुंङो जायखो । ओ बेयो मोन से ओ लावखार ओंखाम जानाय जायगा । बुहुथ गोबां गोबां ओ गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयावहा बेवहाय लावखार ओंखाम जानो फैयो आरो बेवहाय । ओ बे गोब समायना जोबोर मोजां बे बिफां लाइफां ओ जि ओ मा होनो ओ औ अन्थाइ दैमा-दैसा बिजो थारैनो ओ सोमखोर मिथिंगायारिया जोबोर समायो आरो बेवहाय । बारहावाफ्राबो जोबोर मोजां दैमा दंङ दुगैनो हायो बेनि थाखायनो गोबां मान फोरा बेवहाय रंजानाय लानो फैयो आरो गावनि औ फेमेलि गावनि न'खरनि सोद्रोमा फोरजों बा लोगोफोरजों इदि बिदिनो बेरायनो फैयो आरो जोबोर ओ मोजां जोबोर मोजां। बेनि अनगायैबो दंबावो आरोबाव।
अ
औ बेनिफ्राय नोंथाङा माबा मिथिबावनो लुबैयो नामा दावबायनायनि सोमोन्दै?
औ मोनथिनोथ' लुगैयो दा हमनाला नोंथाङा बगा मात तिनि बागै बुंबाय आं बु बगामातिनि बागै माने आं बगामातियाव थांनो मोनाखै आरो।
औ औ औ
जो माने बगामातिनि गोजौआव माने बुद्धनि मन्दिर दं होननानै
अ नं गौ नोंथाङा मोजां खोथाखौनो गोसो खांदों। बेवहाय मोननै जोङो मोननै मुसुखा मोननो थाङो बेवहाय थाङोब्लाथाय। ओ। ऐ बुद्धनि मोनसे मुसुखा दङ बेनिफ्राय मोनसे मा होनो ऐ मा होनगोन बेखौ मोनसे उम बाथौ। बोरै बाथौनि मोनसे मा होनोम सिखा दं आरो बेवहाय। बेयो ओरैबायदिहाय ओ जेनेबा गोदो समाव जोंनि बर' रायजोनि समाव मानो जोङो बै बाथौ धोरोमखौजि जों फुजियो। बै फुजुरग्रेब फुजिग्रा मानसिनि माने मुसुखा दं आरो बेवहाय जेनेबा जोङो बाथौखो बिदि फुजियो बिदि फालियो ओरिनानै माने नेमखान्थिखो बि बिथाङानो खालामना गालांदोंमोन आरो। ओ बिथांनि मोनसे समायना मुसुखा दं आरो बेवहाय।
अ अ
थांबा आ नुनो मोनगोन बेवहाय। थाङोब्लाथाय बेनिफ्राय बेयाव मोनसे दैमा दङ बे दैमाया जोंनि ओरैजा ओ भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबुयो आरो बे दैमाया भुटान हाजोनिफ्राय बोहैनानै गोबां जायगासि बोहैलाङो बेयो ओ जोंनि मुंदांखा आ‌ दैमा ब्रह्मपुत्र बेयालासिम मोनहैयो बे दैमाया।
अ
औ
दैमाया गिदिद
ओ दैमाया गिदिर बेयो औ गोदोर बेनि ओमफ्राय औ नोंथांजों ओ बे दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंबो बगामातिनि बागै मिथियामोन दिनै नोंथाङा आंनो गुवारै फोरमायनानै होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय ओ गोजोन्थों उम